खुलुमबाय नोंथांखौ औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांनिसिम जासिहरफिननाय थाबाय।
औ । दा नोंथाङा मायाबा खामानियाव मुखुब दं नामा?
ओहो नोंथां आं ओरैनोसो दङ दा।
औ बिदिब्ला आङो औ नोंथांनिसिम आङो एसे बर' बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि हाबा खामान बा खामानि नि जाय एम्फौ फिसिनायमोन बेखौसो लानानै आङो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो बा सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन ।
औ-औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला होमबा आङो जागायनोसै।
औ-औ दे।
लाथा एम्फौ फिसिनाया गोदो जोंना आबै आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय-सोलिबोबाय थानाय बेयो मोनसे दोरों दोंरोंङारि खामानि बा हाबा जायखौ जों मोनसे जोङो दासिमबो नुनो मोनो। बेनिफ्राय लाथा एम्फौ फिसिनो जोङो गिबियावनो आलदा गं से न' बा मोनसे जायगा बानायनानै लानाय जायो। जेराव जों एम्फौखौ फिसियो दा बे एम्फौखौ लाथा एम्फौखौ फिसिनो गिबियावनो जोङो मा खालामनांगौ जायो जोङो। एम फिथोबखौ जोलैनि थाखाय मोजां फिथोबखौ बासिनानै बेखौ सुखांनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बे सुखांना दोननाय फिथोबनिफ्राय साननैसोनि उनावहाय सिख्रि ओंखारनाय जायो। बे सिख्रि ओंखारनायखौ जोङो। गांसे जि खाथियाव खानानै दोनफानानै बेयाव बाथाब होनानै दोननाय जायो सिख्रिखौ ओमफ्राय गासैबो सिखिरिया जेब्ला ओंखारजोबो अब्लाना बे सिखिरिफ्रा ज ज ला जरा लालायनानै जोआ बिदै दै बे जियाव बिदै दैनानै दोनो बिनिफ्राय बे बिदैया साननै सानथामसो जायो बेखौ खानानै गांसे जि बा लेखा बिलाइयाव बेखौ बोननानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बे बे खौ जोङो साननैसोनि उनाव खेवनानै नायोब्ला जोङो बे बिदैनिफ्राय फिसा फिसा गोरलै एम्फौखौ ओंखारनाय नुनाय मोनो बेनिफ्राय जेब्ला बे गोरलै एम्फौआ बिदैनिफ्राय ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ । बिनो आदार होनांगौ जायो दा बिनि आदारानो जाहैबाय । ओमफ्राय इन्दि बिलाइ
औ ।
बे गोरलै समाव जोङो बे इन्दि बिफांनि सबसे बिजौनि बिलाइ जिथु गोरलै बिलाइ बेखौ होनाय जायो । जाहाथे बे गोरलै गोरलै एम्फौआ बेखौ मोजाङै जानो हायो ।
बेनिफ्राय जेब्ला बेखौ साननै सानथामसो बिदिनो गोरलै बिलाइखौ जाहोबाय थायो अब्लाना बियो लासै लासै देरबोबाय थायो एसे ओमफ्राय जेब्लासिम बियो एसे देरनानै जेनेबा बेयाव लेखा बिलाइयाव बा बे जि फिसायाव थुननानै दोन जाया जायो । अब्ला जोङो बेखौ बोखानानै सानद्रि बा एबा संग्रायाव गांसे जि बनानै बेयाव बोस्लायनाय जायो । बेनिफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला बेयाव बोस्लायो । एम्फौआ एसे देरो अब्लाना जोङो आरो बेनो एसे बै गोरलैनिख्रुइ आरो एसे बोरायाइ । बिलाइखौ खानानै होनाय जायो । जाहाथे जानायाव बेयो जानो हायो बिलाइखौ मोजाङैनो अब्ला अब्लाना जेब्ला बियो बिदि बेखौ साननैसो जोङो बिदिनो संग्राय एबा सानद्रियावनो आदारखौ होबाय थानाय जायो । ओमफ्राय आरो जेब्ला बे आदारखौ जानानै बियो एम्फौआ गिदिर गिदिर जाबावो । संग्राय एबा बे सानद्रियाव जायगाया थोआ जाहैयो अब्लाना जोङो बे बे बै जों न' बानायना दोननाय जायगा बेयावहाय जोङो बेखौ खास्लायहैनाय जायो बेयावहाय । जोङो दान्दा बानायनानै बेखौ जोङो इन्दि बिलाइखौ । जमा खा गांब्रै गांबा बिदिसो जमा खाथुमनानै बै दान्दायाव जोङो । आलायनाय जायो आरो एम्फौखौ बेयाव बाथाब बे बिलाइयाव इन्दि बिलाइआव बाथाफ‌ होनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बे दान्दा खानायनि गाहायाव जोङो गांसे जि बो खाननानै होनाय जायो ।दिन्दौला बायदि जाहाथे माने बै बिलाइ बे एम्फौआ जानानै बायसान्सै बोरैबा गोग्लैलाङोबा बे जियाव थाबथाना थायो आरो नङाब्ला जोङो बे जिखौ खानायनि जाहोनानोबो जाहैबाय आरो जाहाथे बै एम्फौनि खिनायाज लेथेर फेथेर गाहायाव गोग्लैजोबा बिनिखायनो बे एम्फौनि । जानायनि खिनायखौ जोङो बे जियाव आजावनानै दोननाय जायो आरो उनाव साफा खालामनो जाहाथे बेखौ मोजां जायो ।लांनानै गोजानाव गारहैनो हानाय जायो आरो ।
औ ।
बिदिनो बेखौ बेयाव दान्दायाव खास्लायबाय नालाय जों दा बेखौ देरज थजासिम एबा मोनजासिम बे दान्दायावनो जोङो बे एम्फौखौ फिसिनाय जासिगोन बेनिफ्राय । आदारखौल'सो जोङो जोब्लानो जोब्लानो होबाय थानांगौ जायो । मानो होनोब्ला जेसांनो जोङो थाब थाब आदार मोजाङै जाहोनो हायो एम्फौनो जे अब्लानोसिम बे एम्फौआ थाब थाब थाब देरनानै थाब मोनसिनो आरो बेखौ बेनिफ्राय बे एम्फौआ जेब्लासिम जानानै देरनानै मोनो अब्ला जों बेनो आदार होबाय थानाय जायो । ओमफ्राय जेब्ला बे एम्फौआ मोनो अब्लाना जों बेखौ मारै सिनिनो हागोन होनना बुङो बुङोब्ला जेब्ला बे एम्फौआ मोनोब्लाथाय बियो गोजौथिं दावखोलाङो बि आदार जानायखौ बन्द' खालामो आरो बे गोजौथिं मानखोलाङो बियो । ओमफ्राय एसे गोमोस्लिउ गोमोस्लिउ जायो बे एम्फौआ बेनिफ्राय जोङो बे मोननाय एम्फौखौ दोननो थाखाय जोङो मोखोना बिलाइ मोखोना बिफां एबा बा थालिर बिलाइ गोरान बेखौ जोङो लाबो बोनानै सानदुङाव एसे मोजाङै फोरानो जाहाथे बेयाव दै थाया। बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै फोराननानै बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ खाथुमनानै आलायनाय जायो । बेनिफ्राय बे एम्फौ मोननायखौ जोङो हमनानै बे ओ मोखोना बिलाइ खाथुमनानै बस्थायाव सोना दोननाय बा बे थालिर बिलाइ गोरान बस्थायाव सोना दोननायाव जोङो बेयाव सोनानै दोनहरो बिनिफ्राय बेयाव जोङो एम्फौखौ सोना दोनोब्ला बे एम्फौआ बेयाव फिथोबखान नानै थायो एमफौ आ फिथोब खानानै थायो आरो जेब्लासिम बे एम्फौ फिथोब खायो अब्लासिम बे फिथोबा साननै सानथाम जायोब्ला जोङो बेखौ जनानै फान जायो बेनि ज एमफौखौ फान्नानै रां आरजिनो हायो फ्लास बिनिफ्राय आरो जोङो लोगोसेनो जोङो बिनिफ्राय फिथोबनिफ्रायबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो फिथोबनिफ्राय जोङो दुरुं बानायनो हायो खुन्दुं इन्दि खुन्दुं आरो एम्फौखौ जोङो जानो हायो आरो दा आंनि बुंनांगौ वा एसेनसैमोन नोंथाङाबो मायाबा फोरमायनो दङमोन नामा?
आङो नोंथांनिसिम जोंनि गोदो आरो दानि जुगनियाव मा सोलायनाय नुनो मोनखो बिनि बागैसो फोरमायनो सानदों ।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ।
गोदो आरो दानि जुगावथ' जों गोबां सोलोंनायखौ नुनो मोनबाय । जेरै सोलोंथाइनि बेलायावनो नायोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय सों सोलोंथाइ लानो थाखाय बिराद जोंहा सोलोंथाइ माबाया गैयामोन जोंना स्कुल कलेजेस बेफोर जोंना बारा गैयामोन दानि जुगाव जोङो एभेलेबेल ओंखारबाय बेफोरो सोलोंथायाइया जों बेसेबां फरायनो गोसो जों फरायनो हायो माने गोसोोबायदि गासिबो ओंखारजोब्बाय जोंना फेसिलिटिस जेरै फरायनो थाखाय जेन' कलेज स्कुलफ्रावनो गासिबो फेसिलिटिस होजोबखायो गोदोनि समाव बेबायदि फेसिलिटिस जों मोननो मोनामोन। आरो गोदोनि समावहाय बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाफोरखौ बारा फोरोङामोन दानि जुगावथ' बिमा बिफाफ्रानो माने फरायजानोसो लुबैयो बांसिन रोंजानो लुुबैयो गावनि फिसाफोरखौहाय मोजां रोंजानो लुुबैयो आरो मालायफोरनिफ्राय साबसिन जाजानो लुुबैनाय। फोरनिफ्राय देरसिन गिदिरसिन फरायजानो लुगैनाय बिदिखौ नुनो मोनोङो दानि जुगाव आरोबाव बुंनो थाङोबा ओ साइन्स एणड टेक्नलजि जेखौ जों बुङो बर'आव बिगियान आरो ब्रिन्दामिनखौ बेयावबो जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय ज जेरै आं बुंनो थाङोबा गोदोनि समाव जों बेबा हान्थिनो थाङोब जोङो थाबायनांगौसो जायोमोन नङाबा मैदेर नङाबा मोसौ गारि गराइ गारि बेजोंसो थांनांगौ जायोमोन। आरो बे मोसौ गारि गोराइ गारियाबो जोंना बयनावबो थोआ जाय माहोन एसे मोन बिसिनाल' थायो ओमाय जाय गैया ज जाय गरिब न'खरनि बिसिोरनाथ' थाबायनांगौो जायो गोजान गो थाबायनो थाखाय जोङो थाब सहैनो थाखाय जोङो सानथाम सानब्रै गाहाम थाबायनांगौ जायोमोन गोदोनि गोदोनि समाव आरो जोङो हमनानै दा जेनेबा सोरनावबा आलासि जाहैनोबा मबाइल फनफोर गैयाबा जोङो ओरैनो थांबाथाय बे मानसिखौबो लोगो हमहैया एबा सोर? एखौबा लोगो हमहैनो थांदों जोङो सोरनावबा न'आव थांदोंबा ओरैनो खबर गैयालासे थांनांगौ जायोमोन दानि समाव गोदोनि समाव दानि समाव नङा गोदोनि समाव अब्लाहाय जोङो थांनानैबो थायनानै जो म लोगो हमै मोनहैया बिदिबायदि जायोमोन दानि समावहाय बिबायदि गैला जेबो जो ों बहायबा हान्थिनो थाखायबाबो जोंना गारि मथर बयनाबो न'खराव मोनसेबाबो थाखायो दानिया गैथारै बेबायदि नंला आरो खायफानाथ' मोनसेनिफ्राय बारा थायो आरो जोङो बहायबा हान्थिहैनो थाखाय जेनेबा जोङो गुवा सुटिफोर थांनो थाखायनो जोङो आगोलनि समावहाय गोबां थाइम लायोमोन गोबां सम लोयोमोन दिन नो होनो हायो आरो दथ' दानि जुगावथ' जोङो थ्रेन फोरजों एबा बासफोरजों जों पास घन्टा एबा थिन घन्टा गुवाहाटिसिमाव स' बेफोरो जोंनि दानि जुगाव दानि समावहाय जोङो बेफोर बिराद इजि खालामबाय आरोना जोंनि माबाखौ जिउखौ आरो होनबावो गोदोनि समाव हिनजावसा फिसाफोरखौ फरायनो होयै बेफोरबो गोदोनि समाव बिराद जायोमोन हिनजावसाफोरालाय मानो फरायनांगौ हिनजावसाफोरा हाबा जानो थाखायसो माबाखादों हिनजावसाफ्रा न'नि खामानिखौल' मावनांगौ बेबायदि साननाय फैयोमोन। दानि जुगावहाय बेबायदि रावबो जेबो बिदि सानला माने हिनजावसाफोरखौसो बांसिन फोर फोरोङो आरो हिनजावसाफोरा हौवासाफोरनिफ्राय साबसिन फरायनायावबो बेबायदि सो। वो द जुाव आरो नोंखाखौबो जों नुनोबो थाङो हिनजावसाफ्रा हौवासानिफ्राय माबा नंला। हिनजावसाफ्रासो जेरावबो आखा फाखा जाजोबबाय जेराव मावनाय दांनायाबो हिनजावसा हिनजावसाफ्रा जेना आरो अफिस फाव थांबाबो अफिस जेरावबो माने ह हिनजावसाफ्रा बयबो माबा जोब्बाय आरो जोंना प्रेसिडेन्टआबो जोंना हिनजावयानो दानिया बेखौबो जों मोनथिखागौ आरो गोबां बुंनो थाङोबा हारि फारागथिखौबो आं एसे बुंनो सानो हारि फारागथियाबो गोदोनि सम बेराद दंमोन जेनेबा जों जोंनि बर' हारिखौनो मुगैयोमोन जों अमा बेदर जाग्रा गेसाव गो फोन जाग्रा होननानै जोंनि जाखोन्दा थोरसि एबा जों जिरायखोन्दा सियार फ्रावनो जिरायफायामोन जोंनि खाथियावनो जिरायामोन दानि जुगाव जों बेबायफोरबायदिखौ नुनो मोनला । जोङो ज' ज' फरायनानै एबा मोनसे कलेजफ्रावनो जोङो ज' हारसा बर' ज' बयबो गासिबो हारिनियानो एबा गासिनि धोरोमनियाबनो ज' फरायनानै जोङो बयबो लोगो जानानैसो थायो । मोजाङै लोगो लायनानै रावजोंबो एना एनि खालामालासे थायो बेबायदिखौ नुनो मोनबाय जों दानि जुगाव आरोबाव दंबावो जोंना ओ मबाइल फन जेखौ आं बुंदोंमोन